हेलौ
औ हेलौ
औ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दङ नै ओरैनो जिरायनानै ।
अ गरम ना बोथोरा? दङ आंबो दङ ओरै
जोबोद गरम बोथोरखौथ' आरो मा बुंबावनो। नोंथांमोनथिंबो गरम ना?
गरम जोंनावबो गरम।
उम।
नोंथाङा दा ओरैनोथ' रायज्लायनो दसे रायज्लायनो सम होनो हागोन।
हागोन नोंथां हागोन।
बिदिबा जों मोनसे फिसा मोनसे आयदा लानानैबो सावरायनो नामा नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां। मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
आयदा हिसाबै बिदिनो जोंनि गोदो जोङो बर'फोरा दाउ-अमा बेबायदिनो जिब- जुनार फिसिनाय आथिखालाव माबायदि फियो गोदो माबायदि फियोमोन नङा होमबा? दाउ, अमा, बोरमा मोसौ बेफोरनि सायाव फिसिनायनि सायावनो ओरैनो सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ ।सावरायजागोन नोंथां दे।
औ। बिदिबा आं ओरैनो ससे बुंनि ना?
जागोन नोंथां दे। जागायजेनदो।
अ जों मिथिखायो नङा होमबा जों बर'फोरा बेबायदिनो समाज दानानै समाजनि खान्थि बायदि सोलिनानै रायजो जाग्रा मोनसे हारि। बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलाव रायजो जायो बेबायदिनो गंसे गामि जानो थाखाय जोंहा गोबां न'खर जानांगौ नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
गंसे गामि गायसनना लायो आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा गोबां थार ओनसोल बा मोनसे ओनसोल साखाथि- फाखाथियाव थानाय मोनसे समाज हिसाबै जोङो थांनानै थायो ।नङा होमबा?
औ औ।
बेयावनो जोङो रायजो जानायाव गोबां बेबायदिनो बर'फोरनि गोदो बर'फोरा माइ आबाद मावनानै रायजो जायोमोन। बेनि गेजेरावनो जोंनि जोंनि गेजेराव सावरि- बादालि गोबां जायोबो नङा होमबा? जोङो सावरि जालायनाय गोबां जायोमोन । बेबायदिनो जोंनि रायजो जानायनि बेलायाव न'खरनि बाय-बाहागि खुरमाफोर गोबां आलासि ज' जालायनाय बायदि हाबा-हुखाफोर गोबां जायोमोन। नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेयावनो जोङो रायजो जानायाव बे दांव अमा, मोसौफोरखौ जोङो गोनां जायोमोन आरो। हमना ला मोसौखौ जोङो बर' हिसाबै जोङो आबाद मावोमोन ।नङा होमबा? आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा बे हिसाबै जोङो हालाव हालेवनो थाखाय मोसौनि गोनांथि जायो बे-बे हिसाबै जोङो मोसौखौ फिनाय जायोमोन आरो गोदो जोंनि बर' समाजाव माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनायफोरखौ मोननो हायो जायनि न'खराव मोसौ गैया बिनि न'खराव लोखि थाया। माइनाव थाया। बेफोरबायदि फरायनायखौ हादों नङा होमबा?
औ, दङ।
दिनो दाउफोरखौबो जोङो जोंनि समाजाव आलासि जालायनाय मोनसे हुदाया दंमोन बेयाव जोङो गोबांथार बेबायदि मासावनो बा सप्तायावनो गले गले आलासि जाफ्लेबाय थानाय थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय जोंहा खालामनाया गोबां खममोन जोङो बोसोरावसो खनसे गाहाम आलासि जानाय बे खुदाया जोंनाव दङा ना बेयावनो जोङो न'खरनि सोरबा गाहाय मा आ मानसिफोरा आलासि जानो योबा हमना ला बिहाव बिखुमजो बा बिमा फिफा हमना ला बिदा फंबाय बिदिनो बाहाय बाहाग गोबांथार आलासि जानो फैनाय समाव आरो गोदोनि समावथ' जोंहा बिसिगि खानाय मोनसे खान्थि दङमोन नङा होमबा
गौ नंगौ औ
बिस-बिथांमोना आलासि जानो फैयोबा जाहोनो होननानै जोङो दाउफोरखौ थिखानानै दोनोमोन गोदोनि समाव जोङो बेबायदिनो दानि आथिखालाव बाजारफ्राव बेदर बायखरना लायनाय बैफोरिया जोंनाव गैयामोन जोंनाव जानो थाखाय न'आवनो दाउ औ दोनखायो बायदिनो जोङो बोरमाफोरखौबो बेफोरबायदि आलासि फैनायफोरावबो जानाय औ जों बाहायनो फारसेथिं बोरमाफोरखौ जोङो बै सोरबा न'खरफ्राव माबा मोनसे गिदिर लोमजानाय साजानाय जोङो गोदोनि समाव नागिरनाय नङा ओमबा फुजा होनो थाखाय बेफोरावबो जों बाहायनाय मोनोमोन आरो
औ
दा नोंथाङा गोदोनि आरो आथिखालनि जोङो गोदो मानि थाखाय फियोमोन आं बेखौ सुंदयै बुंसै जेनबा नाथाय आथिखालाव जोङो माबायदि फियो मानि थाखाय फियो बे जिफ्रा बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दा जेनेबा जोंनि बिदि दाउ बोरमा फिसिनायनि ओंथियानो माने मा होनगोन बेखौ बिजनेस लाइनावसो थांबाय आरोना नोंथां गोदो जेनेबा जोंना दाउ अमा फिसिनाय फोरा आलासि सोंनाय आलासि सिबिनाय बिदिनो न'खरनि बाय बाहागि बिफोरनि थाखाय खाय थिनानै जेनेबा फिनाय जायोमोन दा नाथाय जोंना थाखा फैसानि था खायसो फिसिनाय बायदि बिदिखौ आङो नुनो थाङो आरो नोंथां जेरै ओ दाउब्र'यला ब्रयलार दाउखौ जेरै फार्म बानायनानै बिदिनो गोबां अबेबा बबेबा जायगायाव साप्लााय खालामनाय माने बिदिनो बेफोरबायदिखौ स नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ। गोदोनि आरो दानिखौ रुजुना नायोब्ला बिरा-बिराद फारागखौ नुनो मोनो ओ
औ।
थाखा फैसानि थाखायनो बेफोर गाससिबो जाबाय होनजायो आरो नोंथां ।
औ नंगौ।
औ। दा गोदोनि बायदि जेनेबा आलासि दुमसि फैयोब्ला दा दाउ बिदि दाउ बोरमाफोर खौ अबेबा दखान गला बेफोरावसो बायनानै लायनाय बिदिखौ नुनो मोनो बेनो आरो।
नंगौ आथिखालावथ' जोङो बे दाउनि अनगायै बोरमाखौबो अमाखौबो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर फार्म खालामनानै खुलिनाय फिसिनाय बेखौ नुयो आरोना‌।
औ नोंगौ।
ओ माने आथिखालाव फैसानि थाखाय बिजनेस लेभेलाव खारजोब्बाय फालांगि
औ नोंगौ नोंगौ।
दाथ' जोङो आथिखालाव ब्रयलार फार्म खुलिबाय नङा होमबा?
औ।
फार्म आरो न'आव फिसिनाय लकेल दाउनि जि बेदर थ' आथिखालाव गोबां फारागथि दङ' नङा होमबा फारागथि दङ' जानायाव ।
नोंगौ नोंगौ।
जोंनि न'आव फिसिनाय लकेल दाउआव जोङो जेबो मुलि होआ मेडिसिन होआ बियो ओरैनो एम फौ एनला जानानैनो देरनाय नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ दा फार्माव औ फार्माव फिनाय लोग गो लोगो जोङो गोबां मा मा बे ब्रयलारनि दाना माबा माबिफोराव मा मा मेडिसिन थायो मा मा मुलि थायो जों बेफोरखौथ' हमनोनो हास्लाबा नङा होमबा?
औ नंगौ।
जानानै बिदिनो
गोबां मेडिसिन होबाय ‌ थायो ब्रयलाराव बे सल्लिस दिन गाहामजोंनो फानहरनाय जोङो खोब बिजि मेडिसिन होयै होयै फेदेरनाय बेदरखौ जों जानाय जायो आरो नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ ।
बेखौ नायोबाथ' जोंनि देहानि थाखाय साननो गोनां गोबां दङ'। बेमार आजार औ फारसेजों आरो जि जायगायाव बयलार खालाम बे जायगाबा गोबां लेथ्रा जायो माने थामफै बिराद
औ औ।
ओंखायनो बेफोरबायदि खुलियोबा फिसिनायनि मोनसे ट्रेनिंफोर दङ'बा एसे लांदां जायगा खाथिफ्राव गामि गैयि न'खरफोर गैयि
ओं नोंगौ नोंथां नोंगौ ।
दाथ' गोदोनि समाव जोङो गोबां बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौजोंनो जोंनि बर' न'खरफ्रा गोबां समायनाबो जायोबा नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ ग्रोम ग्रोम जायना जायनाव मोसौ गलि ग्रोम ग्रोम दङ' बे फोरखो माने गोदोनि दिनाव माहाजोन एसे जानो गोनां बेफोरबायदि साननानै लालायनाय जायोन नाथाय दा आथिखालनि मुगायाव मोसौ मैसो बेफोरजों माने जेबो सोमोन्दो गैयै माने खोथा बिदि माहाजोन गोरिब बेफोरनि खोथाया फैला आरो माने
औ नोंगौ आथिखालखौ नायोबाथ' जोङो गोदोनि समाव बैसागुनि सिगां जोंहा बैसागु जायोबा जाय सानखालि बैसागु जाजेनगोन बा सैथ्र' दाननि जोबथा सान जायखौ जों मोसौ बैसागु बुङो नङा होमबा बे समाव जोङो मोसौफोरखौ गोबां बेबायदिनो रंजा बाजा थुखैयोमोन दैमाफोराव माखासे नेमखान्थि गोबां फालियोमोन नङा होमबा
नोंगौ
जों बेनि गेजेरजों मोसौ बैसागुनि गेजेरजों जोंहा बर'नि माखासे हारिमुखौ दिन्थि नो हानाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' गोबांनि न'खरावनो मोसौ गैला जोङो आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालौवो। बेनिखायनो जोंङो गोबांनि न'खराव मोसौ गैला बे-बेखौ नायोबा जोङो मोसौखौ गैलाखौ नायोब्ला मा खालाम मा साननो हायो। मोसौ बैसागुआनो जोंना लासै गोमालांगोन नामा बेखौ सानो।
इयुन इयुनाव औ साननो गोनां जोबोद साननो गोनां।
आथिखालावथ' जोङो बै माखासे नेमखान्थिफोरखौ बावननानै हमबाय नङाबा जोंना मोसौ थुखैनायाव खननाय मेथाइखौ जों खननो रोङै आथिखालनि सुबुं
औ दा दिगलि बै जि दिगलि थि मोसौ थुखैनायाव जे नांगौ बेफोरखौनो जों सिनायनोनो थांला। जेरै थाराय बे मोखोना बिलाइ बेफोरखौ माने सोरबा सोरबा सिनायानो बेखौनो होनजायो आरो दा। औ। औ
मोसौ गैयाबा बे जोंनि मोनसे हारिमुवानो गोमालांसिगोन नङा होमबा।
नोंगौ नोंगौ जाय जोंनि बर'नि आंगो बैसागु बेनो जुदि बिदि इयुनाव जोङो बेखौ जुदि खैफोद गोनां नुहुरो रोब्ला माबायदि जागोन जोंनि इयुना।
ओं खाथिखालाव बेबायदिनो सानो बेनिखायनो आथिखालाव गोदोनि समाव बेबायदिनो गोबां दाहोनाफोरा बेबायदिनो खोब मोजां मोनसे मोसौ थुखैनाय समाव बाहागो लायोमोन। न'खर बिगोमाजों मालिगजों नङा होमबा माहाजोन जोंनाव मोसौआ गोमालांबाय जाहोना बेसो। सोदोबाबो गोमालांसिगोन उनाव। बेबायदि गोबां थासारि जानानै फैबाय आरो बेफोर गासैबो समनि थिननाय होनना बुंनांगोन जों आथिखालाव गासैबो बे समजों खारफाग्रा जाबाय समखौ बेसेन होनो रोंनाय थाबाय नङा होमबा। बेनि थाखायनो जोङो मोसौ- खौ दोननानै जों दा टेक्टर हालेवग्रा जाबाय। माने मोसौजों हालेवबा गोबां सम लायोमोन गोबां
औ आथिखालाव माने थाब जानाय- खौ बयबो लुबैयो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि आरो
औ आथिखालावथ' जोङो मोसौल' नङा दाउफोर फिसिनायाबो गोबां खम जालांबाय बोरमाफोर अ अमा फिसिनायफ्राबो गोबां खस्थार हबाय मोनसे समावथ' जोंहा ममा गैयाबाबो माखासे बर'नि हाबा नेमखान्थिफ्राव जोंङो अमाखौबो गोनांथार जायोमोन नङा होमबा जों अमा खबथां होननाय मोनसे दंमोन जोंहा बर'फोरनियाव
औ बारलामाफा होनोमोन नामा बे बारलामफाया औ लानानै मो सानाय
औ अमा खर' लायै लायै मोसानाय बेफोरो बेफोरो दा नै गोमालांजोबनायखौनो जों बुंनो हागोन आरो
औ आथिखालावथ' बेफोर नियमफोरा गैलानोखा होनजायो नुबोनो थां लिया
औ
बिराद ओंथि गोनांमोन आरोना बेफोर बार लाम्फानि बिदि अमा लानानै मोसा